खोनाबाय नोंथां?
औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो गोजोन सानजैफु गाहाम हामलायथि जासि हरग्रोबोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि गोजाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर बाथ्रा सावरायनो गोनां दंमोन नामा?
औ माने आङो जोंनि बर'फोरनि दमासि बा मागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सै। सानदोंमोन आरो नोंथाङा दा ओ माबाफोर मावदों नामा?
मावाखै मावनायाथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां। अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायग्रो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मागो दमासिखौ माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै।
औ-औ हागोन नांथां बिदिब्ला आं बुंनो जागायनोसै।
औ नोंथां।
दमासिखौ दमासि होननानै बुङोब्लाथ' बे जोंनि बर' बर'फोरनिल' नङा माने बे एसा एसामिस बा जोंनि आसामावनो थानाय गासै सुबुं फोरानो बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरोना ओ बेखौ जों मागो होननानैबो बुंनाय जायो ओ गुबैयै बेखौहाय जोंङो आबाद गाय नायनि सिगांनो बा जोंनि बर'फोरा बियो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो होननानैहाय मोनथिनाय जायो आरो ना बेखौहाय दैज्लां बोथोरनि आबाद ओबो आबादनि बा बेखौहाय सोखां न'आवहाय सोखांनायनि उनावनो ओ मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो ना। बे फोरबोखौहाय जोङो पुस दाननि जोबथा हर बा माग दाननि गिबि सानावनो सानथाम बा सानब्रैहालागैसिम फालिनाय जायो आरो। बेखौहाय मा माने बे फोरबोआवहाय जोङो बांद्राय संजानाय मोसानायखौहाय खालामालासिनो बिनि अनगायैहाय जानाय लोंनाय आयदायावहाय बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
औ नोंथां
उ बेबायदिनो बे समावहाय जोंनि बर'नि गासैबो बा जोंनि बर'नि रायजो राजाफोरा बा गामियाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जयैनो मा ओ जौ ना बेदर बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना थिग बिदिनो बे समावहाय मा दमासियावहाय जोङो फिथा थाव एन्थाब ओ लारु सौराइ बेफोरखौहाय मा जानाय जायो आरोना बिदिनो फुस दाननि जोबथा सानावहाय मा बे बेखौहाय मा जोंनि न' खरनि आइजोफोरा मा खालामनाय जायो फिथाखौहाय जयै आरोना खाथि खालानि मानसिफोरखौ लानानैहाय ज'यै गुन्दै देनाय जायो आरो ना उवाल बा गाहेनाव खायसे खायसे जायगायावहाय दिंखिबो होननानै बुंनाय जायो ओ बिदिनो गोदान संग्राय बा खादा सानद्रिफोरावहाय गुबुं बाहायनानै माय बेखौ गुन्दैखौ देनाय जायो आरो ना
औ
फिथा सिथाव सावनो थाखाय बिदिनो ओ थियारि खालामनानै लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो मा ओ फिथानि थाखाय जोसा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय लारुनि थाखाय माइरंखौहाय बाहायनाय जायो माखासे गामिफोरावहाय जोङो माइब्रा माइरंनि सबाय एबा गोरान एवनानै जानाय बहायबो जों नुनो मोननाय जायो उम बिसोरो मा खालामो ओ बेखौहाय सौराय बा सौरायखौनो मा खा फिथर खालामनानैहाय बानायनाय जायो आरो ना
औ
माइ माइब्रा माइरंनि सौरायखौहाय माने हमनाय जायो आरो बिसोरो बेखौहाय हासुं फिथाबो होननानै बुंनाय जायो बिनिफ्राय बेखौ जोङो गिबियावनो देनानै ला खा बै देनानै लाग्रोनायखौहाय मा फिथा सिथाव सावजेननायखौहाय ओ जोङो मानसिफोरनो गिबियावनो जाहोगोरा गारानो मानो मा खालामो मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरोना बिनिफ्राय ओ मोसौ फोरनो जाहोखांनायनि उनावहाय मा खालामो बे जोंनि आबाद मावनानै मोननाय गिबि फसल बा मैगं जाग्रा मुवाफोरखौहायबो बे मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरो ना बिनि अनगायैबो मा खालामो ओ मागोनि मुङैहाय जानाय लोंनायफोरखौहाय जोङो आनान गसाइनो बावग्रोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोंनि न'खरनि थैनानै थांखांनाय न'खरनि गासै माखासे सुबुंफोरनि बा मानसिफोरनो बिसोरनो थाखाय मुं थिनानैहाय हरावहाय बिसोरनोबो बावउग्रोनाय जायो आरो ना बिनि अखानायै फुंनिफ्रायसो मानसिफोरा बे जाग्रा लोंग्रा मुवायावहाय आखाय होनाय जायोबा सिथाव फोरखौ जायो आरो ना बिदिनो मागोनि गिबि सानावहाय न'खरनि गासैबो मानसिफ्रा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो दैसा बा बिलोफ्रावहाय दुगैहैयो बिनिफाय ओ जोंनि बर'फोरनि फोथायनाय दङ आरो ना खि दाउखा सिला नुनायनि सिगांनो मा दुगैनांगौ होननानैहाय नङाब्ला दाउ दाउखा सिलाफोर नुयोब्लाथाय मा होनो बादुवा जायो होननानैहाय जोंनि बर'फोरा फोथायो आरोना
बिनिफ्राय ओ मा खालामो ओ बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुरावहाय गोबोरखि बा गोथां गोबोरखि गोथांजोंहाय बेखौहाय लिरसननाय जायो आरोना बेनिफ्राय मागोनि बे फुङावनो सान ओंखारनायनि सिगां बा आगोल लावनो बे खामानिखौ मावनानै लानाय जायो आरो
औ नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां
बिनिफ्राय जोङो बिमा माइनावनोबो बा बिदि खालामोब्ला जों बिमा माइनावा मा होनो न'निफ्राय बा बायजोआव ओं खारलाङा होननानैहाय जोंनि बर'फोरा फोथायो आरोना बेनिफ्राय बाख्रिनि माइयावहाय जोङो मा माखासे नेमफोर बाहायनानैहाय बेखौहाय मा होनो आखाइ होनाय नेमफोरा जोंनि बर'फोरनियावहाय नुनाय जाया आरो ना बिनिफ्राय मागोनि गिबि सान फुं- फुंबिलियावहाय मा दाउखा सिलाफोर नुयैनि सिगांनो मा फि थाइ थाइग्रा बिफां लाइफांफोरावहाय माइ जिगाब खास'नायनिबो जोंनि बर'फोरनाव नेम दङ आरो ना माखासे ओनसोलफोराव बेफोरखौहाय बानायनाय जायो नाथाय माखासे गामिफोराव बानायनाय जाया आरो ना मा होनो बेफोरबायदि खालामोब्ला बै गामिनि मानसि फ्राबो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरोना फिथाइ थायनो रोङियाबो बा फिफां लाइफांफोरा फिथाइ थायो होननानैहाय बिनिफ्राय मा होनो फिथाइआ बांसिन जायोबा बांसिन थायो होननानै नै जोंनि बर'फ्रा फोथायो आरो दा आंनि होननांगौआ बेख होननांगौखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथाङ जेरै नोंथाङा दि मागो दमासि बा मागो फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो जोंनि मोनसे बर'नि आंगो फोरबो जाय फोरबोआ जोंनि मोनसे एंगारहायै फोरबो होनना जों बुंनो हायो बे बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सानदों जे बैसागो फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो सानदों आङो जोंहा बैसागो फोरबोआ ओ। पुस ओहोम सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जागायो आरोना। बे सैथ्र'दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायनाय निफ्राय लानानै जोङो स्नि सानसिमहालागै बैसागोखौ खुंनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा बे गिबि सैथ्र दाननि गिबि जागायनाय सानखालि मा मोसौ बैसागु होननानै। जोंहा मोसौ। सुंखायनाय जायो आरो बे मोसौ सुंखायनायाव जोंहा नांगौ जानाय जेरैहाय लाव। फान्थाव हालदि बेफोरखौ जोङो हानानैहाय। माला सुनाय जायो जेरैहाय जोङो। ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे लाइफांफोर जेरैहाय दिगलिटि। बांग्रिख'ब रायदों बेफोरखौ लानानै जोङो बेखौ माला सुना लानाय जायो आरो। जिखिनि एसे आग्लायनाय बेखौ जोङो ओरैनो दोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो मा खालामो। जे खान्थानि जे गोसोम हांगार सिथाबना थानाय बेखौ जोङो। हल'नानै बेखौ थाव गुबैजोंहाय लगायना मोसौनियाव। फाख्रा सिख्रा फोथा गानाय जायो आरो बा फोननाय जायो। बेजों लोगोसे मोसौनि गं आरो आसुगुरावहाय। बे थाव गुबैखौहाय फोननानै होनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ। दैमा बा दैसाफोराव जोङो थुखैना लानानै थांनाय जायो। थुखैनाय समाव जोंहा मा ओ औ थुखैनोलांनाय समावहाय जोंहा मा जायो। मोसौखौ गुबुन लावथिजों बुनो मोना जे जोङो दिगलिटिजों। बुनानै लांनांगौ जाहैबाय माने जोंहा दिगलिथिनि गान्थिया जेरै ख्रि ख्रि बेबायदिनो जोंहा। मोसौआ फिसा। खौ बेबायदि बुरजा होगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो। बिदिनो मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा जोंनि गोदोनिनो खुगा खुगा सोलिबोनाय खुगा मेथाइ जे। लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेफोर मेथाइखौ जोंङो रोजाबनानै मो सौखौ थुखैनाय जायो बेजों लोगोसे जे जोंहा लाव फान्थाव आरो हालदि हानना लानाय दं। बेखौ जोङो मोसौनो सारनानै होनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा बैदिनखालि मोसौखौ। फोथाराव खायाबालानो उदाङै एंगारनानै होनाय जायो। बै सानखालिनो बेजों जोंहा बैसागोजों सोमोन्दो बा लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामियाव। माखासे ओ। खेला दुलाफोर खुंनाय जायो जेरावहाय जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि खेला दिरुंबोनाय। ओ बिदिनो थालिर गाखोनाय हांसो हमनाय घामा। बुनाय खारनाय बारनाय जोलुर गेलेनाय। बुलुर गेलेनाय बेफोरबायदि खेला दुलाखौ जोंहा बैसागोजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जायो आरो। ओ बेनि उनावहाय जोंहा बे दिनखालिनो बेलासि समाव जेब्ला मोसौआ न'आव फैफिननाय जायो अब्ला जोङो। बे मोसौ गलियावहाय। खानायनि सिगाङावनो जोङो मोनसे फुजा होग्रोयो मोसौनि गलियाव आरो। जे मोसौखौ खानाय जि लोरिं बेखौ सोलायनानै गुबुन लोरिं होयो। आरो लोगोसे जि गोदान फागा होनानैहाय बेखौ खानानै दोननाय जायो आरो। बिदिनो बैसागोनि से थारिख खालि जोंहा मा जायो। न'खरनि गेदेर उन्दैफोरखौ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां न'खौ जोंहा लिरो। सुयो बेबायदिनो गासैबो न'खरनि मानसि। दुगैस्रां लोबस्रां न'खराव बाथौ बा थानसालिफोराव फुजा होखांनायनि उनाव जोङो। गेदेर उन्दैखौ खुलुमलायनाय बिमा बिफाखौ खुलुमनाय बेबायदिखौ जोंङो फालिनाय जायो आरो। बेबायदिनो बे दिनखालि जोबनायनि उनाव जोंहा नैथि दिन। बा बैसागुनि नै थारिखआव जोंहा मा खालामो। गामि गामि नि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो खौसे लोगो नांनानै। जोंनि बर'नि आंगो दामजु खाम सिफुं। सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो आरो बे मोसानायावबो जोंहा मा माखासे जोंनि गोदोनि खुगा मेथाइखौनो रोजाबनानै मोसानाय जायो आरो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना फास्रा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोंहा मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो मोसानायाव गामि गामि माइरं बे मोसानायाव माइरं एसे फैसा एसे बेफोरबायदि जोंनो खेन्दा हरनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्रायहाय बेजोंनो जोंहा साननैनि हाबाफारिजों बे गामि मोसानाया जोबफुंना थाङो आरो बेनि उनाव जोङो मा बैसागोखौ बिदाय होनो थाखाय जोंनियाव मा खालामनाय जायो साननैनि हाबाफारिजों जोंहा फांसन खुंनाय जायोबा मिथिं खुंनाय जायो बे मिथिं खुंनायाव जोंहा मा खालामो जे जोंनि माखासे बि गिबि सानखालिहाय गामिनि रुंसारि जानायफोरजों मान बावनाय बा उम फिरफिला बिर होनाय बेजों लोगोसे माखासे बादायारि हाबाफारिफोर लानाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइारि हाबाफ आफ खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय हरखाब बिबुंथि बुंनाय बाथा दान्थेनाय बादायलायनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा लानाय जायो। आरो बिदिनो मोनाबिलि समाव जों हारिमुवरारि बादायलायनायखौ लायो जेरैहाय मोसानाय देंखो रोजाबनाय दामनाय देनाय फेसन दिन्थिनाय बेफोरखौ जोंहा लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जाय सुबुंफोरा देरहासार जायोबा बिसोरनिफ्राय जोङो साबसिनखौ बासिनानैहाय देरहासार खालामनाय जायो बिसोरनि थाखाय जोङो बान्था होनाय जायो आरो नैथि सानखालि नैथि सानखालि जोंहा बान्था राननायजों गोबां आलासिफोरखौबो जोंहा लेंहरनाय जायो। जाय आलासिफोरा फैनानै जोंनि गामि जौगानायनि सोमोन्दै बाथ्रा खोथा फोरमायथि फैलायो बा सावरायफैलायो बेजों लोगोसे जोंहा मोना देंखो मोनाबिलिबो जोंहा खुंनाय जायो जेरावहाय जोङो मेथाइ रोजाबगिरिफोर लेंंहरनानैहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो आरो। जायनि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलनि खौसेथि आरो जि गावजों गाव अनज्लायनाया बांलायो बेनि थाखायनो जों बे फोरबोखौ मानिनानैहाय बे फांसनखौ खुंनाय जायो आरो गासै गामिनि खौसे लोगो नांनानैनो बेनोसै नोंथांसिम जे जोंनि ओनसोलाव फालिनाय बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बेखिनियानोमोन दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय आसा खालामो इयुनाव